नाङासै नो ना
अ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथांसिम गोजोन हमलायनाय बावहरबाय
अ नंगौ नोंथां साबायख'र नोंथांनिसिमबो हामग्लायनाय थाबाय
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आं नोंथां दासो ओंखाम जाखांनानै एसे जावगासिनो जिरायगासिनो
अ मा माजों ओंखाम जाखो नोंथां
अ दालि ओंख्रि आरो लोगोआवनो केरेला भाजा
औ ना बेदर जेबो गैयामोन नामा नोंथां आंबो जाबाय जानाया
अ अ नोंथां दिनै गैया
अ अ दिनै जेबो गैया माने आंनियाबो इदिनो आंनाबो जेबो गैयामोन दंमोन नाथाय बिदि ना बेदर जेबो गैयामोन मोनोना दिनै मंगलबार मोन ना
अ नंगौ नोंथां
बा बेखायनो आरो ओंखाम दालि बेनिफ्राय ओ पापर बेनोमोन आरो बिदि जेबो बारा माबा गैयामोन बेनिफ्राय आ दिनै नोंथांजों रायलायगोन होननानै सानदों आं एम्फौ लाथानि सोमोन्दै एम्फौ लाथा नोंथाङा नाम खोनादों खोनागोरदों ना
नुदोंबो गोदोआव जोंहानि न'आवबो एसे फि खिनाय जायोमोन अ
अ जों बेजों गोबां खामानियाव माबानो हायो माने एम्फु लाथाखो जों जानायबो जायो आरो बिनिफ्राय जों ओंखारनाय जों बेनिफ्राय ओंखारनाय माबाजों खुन्दुंबो बानायनाय जायो बेनिफ्राय गोबां जि माबा माबि बानायनाय दं ना नोंथां ओ गोबां रोखोमनि जिनि नाम दं नोंथाङा बे नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा
अ गोबां रोखोमनि दं जों नुनाय बा होनानै हिसाबै जों मोननैसो मिथियो हमना ला इन्दि इन्दिया जोंनि बर' फोरनि गेजेराव गोबां मुंदांखा नङा होमब्ला? नोंथाङाबो नुनो हागौ इन्दिनि नुदोंबो आरो इन्दिनि बागै आरो दं जोंहा पाट होनो जायखो
अ नंगौ नोंथां।
आरो बिनि अनगायैबो दं जोंहा मुगा दं।
औ नोंथां।
आं नुनाय बा मिथिनायनि गेजेराव बेखिनियानोसै आरो नोंथाङा मिथिबावगोन नामा? मााबाफोर दं होननानै।
आंथ' बिदि मोनथिथ' आंहा मोनथिनाया।
उम उम जोंहा बर' अ जोंहा बर'फोरनि गेजेरावथ' बे इन्दियानो मुंदांखा उम उम उम नोंथां नंगौ अ। जों एम्फौला थाखोफिनानै गोबां मुलाम्फा बा लाब मोननो हायो नङा होमब्ला नोंथां? जों नुनाय बायदि अ बिखौ गोबां मानसियानो जायोबो
नंगौ नोंथां जायोबो गोथावबो जायो जानाया।
ओ जाना उम नाङा उम ओमफ्राय माबा नाङा उम हमना ला उम जिदाइन नैजि साननि गेजेरावनो जों इन्दि माबाखो फिसिना फेदेरनानै माने फोजोबनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जों
अ। माने बेखौथ' जों न'आव फिसिब्ला जों बिलाइ जाहोनांगौ जायो।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
बै इन्दि इन्दि बिलाइखौ जों जाहैना जायो नङा?
नंगौ नंगौ जाय इन्दि इन्दि लाथा बुङो जों जायखौ बे इन्दि बिलाइ जायो आरो मा खायफा खायफाखौथ' जों खारुं होनो जायोखो खारुं बिलाइ बो होनाय नुयो उम उम उम। नाथाय बे इन्दि बिलाइखौ होब्ला माने लाथाया माने थाबैनो देरो आरो थाबैनो माने बाहालायो आरो खारुनखोब्लाय लाथाय एसे माबानि इन्दि बिलाइनिख्रुइ एसे उन्दै जायो आरो एसे सम लाद्रायो आरो अ अ।
बिदिब्ला जों जुदि गोख्रै जोंनो प्रडाकसन नांगौब्ला
उम
जों इन्दि बिलाइखौ बाहायनाया मोजाङानो
उम उम इन्दि बिलाइखो इन्दि बिलाइखौ होनाया मोजांद्राय।
औ। बेनिफ्राय बे माबायदि जायो नोंथाङा मिथिगौना? माने माने बिनि गोबां स्टेपफोरा माबायदि हमना ला गिबियावनो जों सिखिरि लाबोबाय सिखिरि लाबोनानै माबायदि माने एसे आं एसे एसे मिथियो नाथाय। कमप्लिटलि मिथिया माने आं जेसेबां मिथिगो बेखौ नोंथांनो बुंग्रोगोन बिनि उनाव नोंथाङा बेखौ सुदारायनानै एसे बुंफिनबानो जाबाय।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
आं आं आं बुंनाय जायाबो जानो हागौ।
अ नोंथां नोंथाङा बुंनो हायो बुंनायाव जेबो गोरोन्थि गैया गोरोन्थि मानसिनि जाखायो।
होननगौ नोंथां बेनिफ्राय ओ लाथाथ' गिबियावथ' लाथायाथ' फैग्रा जानो हागौ। माने गिबियाव सिखिरिखौबोथ' लाबोनो हाया जों बिदि जोलैखौ माबायदि लाबोयो नोंथां बे जोलैखौल' बुंग्रोलाय इसे माने माबायदि बेनि जोलैया ना एम्फुलाबो ग्रोयो नामा? हेलौ खादोंना नोंथां हेलौ नोंथा एसे नेट मोननाय जायगायाव अ नोंथां हेलौ एसे खोनादोंमोन नोंथाङा हेलौ खोनादों ना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथाङा एसे नेट मोननाय जायगायाव थांबा मोजां मोनगौमोन। आं अब्लाे माने जों मोजाङै रायज्लायनो हागोन। खोनादों ना नोंथाङा हेलौ नोंथाङा जुदि हेडफन लगायबाय थादों। अब्ला नोंथाङा बेखौ दिहुननानै मोजाङै रायज्लायब्ला जों मोजाङै खोनागोन होननानै आं आसा खालामो आरो। मानोना जों अलायनायजों मोजाङै लाथस रायजलायलांनो हागोन। बेखायनो नोंथांनि फारसे बुंनायखौ आं नेगासिनो दं। बिदि नोंथाङा मोजाङै रायलायो माने अब्ला आं मोजां मोनगोन। आ बेनिफ्राय आंथ' मोनथिना मोनथिबा लाथाखौ गिबियाव लाबोयो माने जोलैखौ लाबोनानै ओ गिबि गिबियाव जों सिखिरिखौ बाहोयो सिखिरिया बानानै बिदै दैयो। बे बिदैनिफ्राय बासा लुनानै एसे माबा बानायो बेखौ बानायनायनि उनाव बेयाव माबा बानायो ओ बिदै दैनायनि उनाव बे बिदैनिफ्राय गेदेर जानानै लाथाया सोमजियो होननानै आं मिथियो आरो। फ्राय लाथाखौ बाहेरायाव दिहुननानै बिलाइ जाहोयो। बिलाइ जाहोनानै जायो बेनिफ्राय बिलाइ जानानै देरलांब्ला बे आरो गासे सिखिरि जाफैनानै बिदै दैनाय जाय बिदै दैयो। बेखौनो लाथा होननानै बुङो होननानै आं मिथियो आरो बेनिफ्राय बे लाथाखौ ओम लाथानि बासा जायो। माने जाय गुहुम माखौ बुङो माने बाहा बाहा होननाय दङ बे बाहानिफ्रायनो जों खुनदुंखौ मोननाय जायो। नंगौ नोंथां बे खुनदुंखौ जों लानानै जि बानायनाय जायो। हेलौ खोनादोंना नोंथां बेनिफ्राय बि जिजोंनो जों गोबां रोखोमनि मुगा जि इन्दि जि एरि जि पट एरि पाद सि गासैखौबो बानायनाय जायो। बेबायदिनो जों बानायलांनांगौ आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो जि बानायनानै जोंङो फाननाय जायो मार्केटाव बहुत दामि दामि जि बेनिफ्राय मोजां मोजां जि जायो जि सोमजियो बे जिफोरजोंनो जों बिजनेस खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय ओ ओ लाथा होननानै बुङोब्ला माने लाथायाथ' मोनसे जिब बे जिबनिफ्राय सिबनि जाय ओ बासा बासा बि बासानिफ्रायनो जों जिफोरखौ बानायनाय जायो आरो बेखौनो जों लाथा होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय नोंथाङा खौ मोनथियो जानो हागौ जों गोबां रोखोमनि जि दिहुनो लाथाजोंनो बे लाथाजों माने लाथानि बासाजों बिनि जाय बाहा ओमफ्राय नोंथांजों बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोंनि उनावबो रायज्लायबाय थाङो बेनिफ्राय आसा खालामदों नोंथाङा आंजों बेबायदिनो रायलायनायनि गेजेर गेजेर गोजोननाय थाबाय गोजोनथों